औ नोंथां
औ नोंथां खोनादों ना अ नों नोंथांजों आं मोनसे आयदा लानानै सावरायनो सानदोंमोन नोंथां नोंथाङा ओ सम होनो हायो ब्ला सावरायनो हागोन ना। समा जाहैबाय नोंथां ओ अ जि रिंग ओ जि मिनिटनि गेजेरावनो जोङो फोजोबथारनांगोन नोंथां जों गोबां गोलाव रायज्लायनो गोनांबाबो जोङो आं हाया जाहैबाय नोंथां सुंथाब समनि गेजेरावनो जा आङो मोनसे आयदा लानानै फैबाय ओ आयदायानो जाहैबाय नोंथां ओ सोलोंथाइ औ सोलोंथाइनि बिथिङाव जोङो सावरायनो सानदों दा सोलोंथाइ होनोब्लाबोथ जों मिथिखागौ जोंबा सोलोंथाइया जोंनिया बा फोरोंगिरिफोर फोरोंनानै मोननाय गियानाल नङा जोङो जेब्ला जोङो उन्दैनि फ्रायनो जोनोम मोनो बिमा बिफाया जोंनो सोलोंथाइ गिबियावनो होग्रोनाय जायो जोङो बिमा बिफा बा नखरनि मानसि सुबुंफोरनिफ्राय जोङो राव सोलोंनो मोनो अब्लासो जोङो राव सोलोंनानै जोङो ओ जानो हानाय बा थाबायनो जोङो रोंनाय मेथाइ खननो रोंनाय बिदि जायो नोंथां जोङो गिबि गिबि फोरोंगिरि होनोब्ला निजिनि बिमा बिफा बिमा बिफायानो जाहैबाय जोंनि गो गिबि फोरों ओ फोरोंगिरि बिदिनो जोङो जेब्ला देरगोन अब्ला जोङो ओ राव रायज्लायनो रोंगोन जों फरायसालिफ्राव थांगोन आरो जोङो फोरोंगिरिफ्रा फोरोंनानै जोंखौ जाहाथे जोङो हांखोखौ जथायनानै जोङो मोनसे ओ बिजाब फरायनो हानाय बा रायथाय खन्थाइ बायदिखौ फरायनो हानाय आरो जोङो बिदिनो गोबां फरायनानै गोरों गोरा जानानै गाव गावनो बिजाब दिहुननो हानाय गाव गावनो खन्थाइ लिरनो हानाय जोङो बिदि गोबां गेदेर गोलाव जालांनो हायो। नोंथां ओ फोरोंगिरिफोरा फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा जाबाय जोंनि नैथि बिमा बिफाफोर बादि मानो जोंखौ बिमा बिफाया राव रायज्लायनो सोलोंदों थाबायनो सोलोंदों खारनो सोलोंदों आरो फोरोंगिरिफ्राबो जोंखौ हांखो जथायनानै फरायनो सोलोंदों ओ खन्थाइ लिरनो सोलोंदों मोजां गेदेर गोलाव बिमा बिफा बायदिखौ सनमान होनो सोलोंदों जोंनि समाज आरो जोंनि खोमसि फोथायनाय बायदिफोरनि जेंनाखौ जोंनो सुस्रांदों जोंखौ मोजां खालामदों आरो गेदेर गोलाव जानानै जों बायदिसिना गावनि आथिङावनो गसंनो हानाय साख्रि बा करि बिदि नागिरनानै जोङो मावना जालांनो हानाय खालामो नोंथां। जेरैहाय जों सोलोंथाइ लानानै गोबां खामानि मावनो हायो जेरैहाय सोलोंथाइ लाना गुबुनफ्रा साख्रि बायदिसिनाखौ मावा समाज फोसाबनाय हाबायाव मुखुब जानानै थायो जाहाथे समाजा मोजाङै जौगागोन आरो जोंनि ओ जाम्बा जाम्बिफोरा गावजों गाव बुदलाय सुदलाय दा जासै होननानै आरो गावनि इयुननि इयुननि गथ'फोरा जाहाथे मोजां जागोन होननानै
औ।
किसुआ समाज फोसाबनायाव गोबाङै मुखुब जानानै थायो जायखौ जोङो आफाद दानायबो नुनो मोनो बिदिनो गोबाङै आरो सोलों थाइ लानानै बिदिनो जोङो जेरै ओ साख्रि मोनसे जोङो डक्टर इन्जिनि बायदिसिना जानो हायो जोंङो डक्टर जानानै जोङो जोङो समाजनि सुबुंफोरखौ देहा फाहामहोनो हायो देहा फाहामसालियाव जेब्ला जों लांगोन अब्ला जोंनो डाक्टरफ्रा बायदिसिना जोंनि देहाखौ नायगोन सोखागोन सोखा थानो हायो नोंथां औ बिदिनो गोबां डक्ट डक्टर लाइनावबो गोबां डाक्टर जायो जेरै आइ मेगननि डक्टर मेगननि डक्टर जाहेथु जोंनि मेगनाव सिबि नाम जायो जेरैहाय जोंनिया नुवा नुवा बायदिसिना भिटामिना खमि लाङो अब्ला जों मेगननि डक्टरासो फाहामनो हागोन नोंथां बिदिनो मोनथिनाय बायदिब्ला सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो खाना खुजाफोर बायदि गासैबो जोङो जेरै थिंबो थगायजागोन जेथिंबो जों खोमसि लागा लामा मोनगोन दावगालांनाय लामा जोङो दावगालांनाय जों जांख्लाखौ मोननाय नंङा नोंथां जोङो गाहायावनो थालांगोन आंनि मोनथिनाय बादिब्ला जोंङो जि खामानियावनो जा जि ओ हाबायावनो जा दानि जुगाव जों सोलोंथाइ गैयाब्ला जों जेबो खामानि गैया नोंथां आं मिथिनाय बादिब्ला मानो होनोब्ला जोंङो मोनसे बिजिनेस मावनो थाखायबो जों हिसाब खालामनो अनजिमा सिनायनो नांगोन जाय जों अनजिमाया जाहैबाय ओ जोङो सानखान्थिजों गोबां गोबां ओ मुवा बेसादनि हिसाबबो रोंनांगोन साननाय फारि रोंनांगोन राननाय रोंनांगोन दानख'थाइ रोंनांगोन बेफोरनि थाखाय जोङो सानखान्थियाबो जोंनो गोबां हेफाजाब होयो जोंनो सोलोंथाइया जेथिंबो हेफाजाब होयो गुबुनजों जों थगाय जानायावबो आरो जोङो थगाय जोङो सोलोंथाइ गैयाब्ला गोबां मानसिजोंनो थगायबो जालांगोन नोंथां
औ नोंथां नंगौ
आरो गोदोनिथ' जोङो सोलोंथाइया सोलोंथाइनि राहाया गोबां गोब्राबमोन आरो गोबां मानसिफ्रा सोलों थाइ लायामोन बेफोरनि जाह जाहोना जादों नोंथां ओ गोदोथ' जोङो लामा दालां आरिफ्रा मोजां नङामोन। गामिनि खाथिजों गारि मथरफोर गारि मथरफोरा खार रामोन गोबां गैयामोन जायनि जाहोनाव फरायसालि फ्रा गोजान गोजान नोगोरफोराव दङ जोंनिफ्राय थांनो थाखाय जोङो गारि मोना। जोङो थाबायनाथ' एसेबां गोजान थांनो हाया जोङो ओ गेदेर गेदेर फरायसालियाव गेदेर गेदेर जोङो फरायनोबा गेदेर गेदेर सोलोंथाइ लानोबा जों गोजाननि जोंनि हान्था मेलानि राहा हाया मोजां नङामोन नोंथां बेफोरनि जाउनाव जों गोबां मानसियानो फरायनो थालांनो हमदों। आरो गोदोथ' आरो बिदिबो गैयामोन बिमा बिफाफ्रा जोंनो सोलोंथाइ गैयामोन नालाय। जोंखौ फरायनो थिनग्रा बा फरायनो थिनग्रा सोलोंनो थिनग्रा बिदि गैयामोन बिसोरो औ बिसोरबो मानो बिसोरनि खाथियावबो सोलोंथाइ बिदि फरायसालिफ्रा गैयामोन नालाय नोंथां नाथायथ' दानि जुगाव बेफोरबायदि हान्था मेला बा फरायसालिनि अनजिमाफोरखौ जोङो गोबां नुबोनो हमदों खम नुवाखै जों दानि जुगाव फरायसालिनि फरायसालिफ्राबो थ' नोंथां गामिफ्राव गंफा गंफाथ' जोंनिया ओ फरायसालिफ्रा थाफ्रामोआनो खा नङा होमबा नोंथां खाथि खाानलानो गोबां फरायसालि दङ गेदेरजों गेदेर सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंनो हान्था मेलानि राहाया मोजां आरो गुबुनाव थाहैनानैबो जोङो रुम भाराफोर लानानै जोङो फरायहैनो हायो आरो आथिखालनि जुगावथ' जोङो नोंथां मबाइल बा इन्टारनेटनि मुगायाव जोङो इन्टारनेटजोंबो सम फरायनो हायोना नोंथां औ लेप टप कम्पिउटार बा जोङो मबाइलफोरजोंनो जोङो कचिं क्लास लानानै जोङो कचिं क्लास लानानै जोङो ओ मोनसे एगजामनि थाखाय थियारि जानो हायो फरायनानै सोलोंथाइ लाना नोंथां औ न'आवनो थानानै जोङो खम समनि गेजे गेजेरावनो जोङो फरायनानै मोजां सोलोंनानै जोङो गोबां ओ मुलाम्फा जालांनो हायो नोंथां औ थाया आंनि मोनथिनाय बादिब्ला आंनि बुजिनाय बादिब्ला नोंथां जोंनि थाखाय जोबोरैनो गोनांथार जोंनि जिउआव औ जों जिउआव जोंनाय लाबोनो गोनांब्ला जोंथि लाबोनो गोनांब्ला जोंनो सोलोंथाइया जोंनि थाखाय गोख्रों आरो जोंनो सोलोंथाइखौ गोग्गोनांथारगोन नोंथां।
नंगौ नोंथां।
जोङो जिउआव जोङो गावनि साननायफोरखौ जाफुंहोनो हागोन। आरो गावनि ओ जिउखौ दाद खालामनानै गावनि आथिङाव नो गसंनानै थानो हागोन नों थां आरो औ अब्लासो जों सोलोंथाइ लाब्लासो जोंनि गोसोआबो मोजां जाय़ो साननायाबो मोजां जायो आरो जों गोबां बुजिनो हायो मोनसिनो हायो समाज फोजोबनो हायो आरो गावनि इयुननि फिसा गथ'फोरखौबो जों बुजायनानै मोजां खालामलांनो हायो नङा होमबा नोंथां औ बिदिनो नोंथां नोंथांङाबो बुंदो एसे सोलों
औ नोंथां जागोन औ नोंथांङानो फ्रायानो बांसिनानो बुंलांजोबखाबाय जे जोंनो सोलोंथाइखौ मानो नांगौ आ रो जों सोलोंथाइखौ सोरबा सोरबा जे नामनि थाखायल' कि ओं डिग्रीनि था खायल' आं औ एम ए फास बा बि ए फास बेफोरनि थाखायल' सोरबा सोरबा फरायो गोसो होनानै फराया जे बिमा बिफाया दुखु खस्थ'नि गेजेरजों बाबो फिसाफोरखौ मोजां जाथों बा इयुनावहा हाय ओ जे गावनि आथिङआवनो गसंथानो हाथों साननानैहाय फोरोंङो नाथायबा दानिआ जे उन्दैसा उन्दैसा फ्रायानो जे जोङो गोसो होनानै फरायनायफोरखौ नुनो मोननाय जाला नाथाय जोंनो बेफोरबायदि जानो नाङा आरो दा थ' फरायनायखौ गासैबो बिथिङावनो नांगौ साख्रि बाख्रियावल' नङा ओ जे जोंनि थांनानै थानायाव बा गुबुन सासेजों रायलायनोब्लाबो नो गियानफोरखौ नांगौ जायो किम आं बेजों माबोरैबा रायज्लाय गोन माबोरै खालाम मै माबोरै जागोन बेफोरनि गियानफोरखौ जोङ ओ फरायनाय फोरनिफ्रायसो मोनो हिसाबै जोङो फरायनायखौ गोनांथार आरो आरोबाव जों ना ओ जायनाखि सुबुंफोरा जे फरायनायफोराव गोसो होआ बिसोर खौहाय जोंनि जेग गेदेरफोरा ओ नों आंआनो बिसोरखौहाय मोजांथारै खि मेल मिथिं नें लानाने बिसोरखौ बुायोब्ला बिसोरो जोंनि बुंनायखौ निच्चय लागोन नङाबों नों
औ नंगौ नोंथां थारैनो
गौ नोंथां
आरोबाव जोंना खि गोदोनि समावथ' गोबाङानो लेखा फरा रोङामोन नाथाय दानि जुगावथ' बांसिनानो जोंना स्कूल कॉलेज फोरा खाथ थि खाथियावनो जाजोब्बाय जों थाबायनानैनो थांनो हालाय लायजासे जे जों बेफोरबादि सुबिदाखौ मोननो हायो गंफ्रोमबो उम गामियावनो बा न'नि खाथिफोरावनो जों गंसे गं सेच स्कूल फोरखो जों मोन्नो हायो आरो जों गोदोनि दिनाव औ जेसेबां दानिया सुबिद दामोन बेसोरबादि सुबिदा गैय़ामोन जेरैहाय दायो जोंङो स्कूलफोराव थाङोब्ला जानाय आदारखौबो जोंङो मोनजायो आरो लेखाफोरखौबो जोंङो ओ जे बायनाङा थिग बेबायदिनो बिनि था खायनो जों फरायनायखौ गोसो होनानै फरायनांगौ आरो
औ नंगौ नोंथां थारैनो नोंथांनि बुंनायाबो थारैनो गासैबो सैथो गनाय़जाथाना औ नों थाङा जाखिनि फोरमायलांदों आं जोबोरै मोज मोजां मोनदों आरो सैथोबो आरो नंगौबो नोंथां बिदिब्ला नोंथांजों जि तु जों सोलोंथाइनि आयदा सावरायबाय बे आयदाखौ जोंङ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय नों
औ औ नोंथां आं नोंथांजों रायजलायनानै बिराद गोजोननाय मोनबाय जे नोंथाङा फरायनायनि बागै बिराद मोजां- मोजां बिबुंथि होलांबाय बेनि थाखायनो नोंथांखौ हामबाय होननाय जाबाय गोजोन्थों नोंथां
औ गोजोन्थों नोंथां दे